आंनि रावखौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों दे
औ
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो नोंथां
अ आंथ' दा दङ ओरैनो जनानै नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां ओ नोंथां जों ओ फंनैसो बाथ्रा रायलायनो होननानै हरदोंमोन नोंथां रायलाय जागोन ना
औ जागोन दे
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ। बैसागु। गु होननाय बे फोरबोखौ। माबादि फालियो। ओ बा माबा। बे ओ रंजानाय जायो। बिनि बागै। फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां।
औ बुंनो हागोन नोंथां ओ ओरैनोथ' बैसागो होनब्ला जोङो बेखौनो बुंनो हायो ओ जोङो बैसागोखौ जोङो एप्रिल दानाव जोङो ओ मोननाय जायो बा जोङो फालिनाय जाबाय जेब्ला। जोङो बैसागो होनोब्ला ओ जोङो जेब्ला एक थारिख जायो अब्ला जोङो बै एक थारिकखौ जोङो मोननै बाहागोआव रायनाय जायो बेनो जाबाय मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो होननानै जोङो ओ बुंनो हायो बा रोखोम हिसाबै जोङो बोखावनोबो हायो। ओमफफ्राय ओरैनो एक थारिखाव जोङो मोसौ बैसागो होनोब्ला मोसौ बैसागोआव जोङो ओ मोसौखौ जोङो मोजाङै मोजाङै थुखेस्राङो ओ बेखौ जोङो मोजाङै ओ लाव फान्थाव ओ। बेबायदिनो जाबस्रिं थाराय माबा माबि जोङो ओ लानानै जोङो माने मोसौखौ मोजाङै जोङो सुखैस्रां लुस्रां खालामनानै जोङो बेवहाय मोसौ बैसागोआव जोङो बिसोरखौ मोजाङै बिबार गानहोयो बा माला गानहोयो बेबायदि। बिदिनो ओ लाव फान्थाव हानायखौ जोङो बिसिनियाव सारनाय जायो आरो बिसिनाव ओ गोबां ओ गाब फोननाय जायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो बिसिनियाव गोदान गोदान रसा होनाय जायो ओमफ्राय थावबो गुबबे। फोननाय जायो थिग बेबायदिनो जोङो दैमाफोराव थुखैहैनाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो थुखैस्रां लोबस्रां जोङो बिदिनाव रसा गोदान होनानै जोङो बेखौ मोजाङै बैसागो हिसाबै मोसौ बैसागो हिसाबै जोङो बेखौ मोजाङै फालिनाय जायो नोंथां बेजों लोगोसे। ओ मानसि बैसागो होनोब्ला जोङो दुइ तारिखाव जोङो मानसि बैसागोखौ जों लानाय जायो ओ। बेयाव जोङो। जोङो उन्दैया गेदेरखौ ओ। मानहोयो आ आरो गेदेरा उन्दैखौ बोरहैयो थिग बेबायदिनो जोङो बेखौबो फालिनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो बयबो न'खर न'खर जोङो ओ जियानो जा फुंखा जानाय जायो बेदरजों बा। माबा मोनसे ओ जोङो ओ मावनाय जायो ओ जेरै जोङो न' न' जोङो साफ्रोमबो न'खरावनो मोनफ्रोमबो न'खरावनो जों माने फुंखा जानायखौ जोङो नुनो मोनो बैसागो बोथोराव ओमफ्राय बिनि बागै जोङो बैसागोआव। जोङो। बयबो गथ' गथायाइ ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जों बयबो रंजानो ओ हायो बिदिनो गामि गामि जों बयखौबो जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो आरो जों मोसानाय मुसुरनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो खाम जथा जेरजा सिफुं जोङो लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो खुगाजों ओ मेथाइ रोजाबनानै मोसानायखौ जोङो मोजां नुयो नोंथां। ओरैनो नोंथांमोननिखिबो ओ । बैसागो बोथोराव बेबायदि। खाम ज'था सेरजा सिफुं लानानै मोसायो ना ओरैनो माबा मोनसे दामग्रा मुवा बेसाद लानानै मोसायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायहरनो हागोन नामा।
औ नोंथाङो जोंनिखिबो ओ बेबादिनो माबा दामग्रा बा खाम सिफुं बिदिनो ला ओ दामनानै मोसायो नोंथां बिदि ओ बायदिसिना दामग्रा जि ओ ओ जिनिस गानानै मोसानो जोंनियाव मोना बिबा मोनसे बादा दोङो जा केसेट सानाय बा बक्सजों मोसानाय बेफोरखौ बिदि मोसानो होनाय जानाय जाया आरो जुनाव बिदिनो खानमस फुं लानानै मोसा मोसाजायो आरो नोंथां औ नोंसोरनिथिबो बिदिनो ओ सोलियो नामा नोंथां?
अ जोंनिखिजायथ' स सोलिनाया ओ फ्रायानो जोंनिखैजाय ओ बेबायदिनो माबा मोनसे दामग्रा ओ आगजुजों ओ मोसानायखौ नुयो खिन्थु जों गामियाव बेबायदि दामग्रा आगजुजों ओ मोसानाया गोबां खम। आरो जों गामियाव बेबायदि ओ दामग्रा आगजुफोरखौ जों लानानै मोसाफेराखै ओ जोङो जेरै जोंनि बर'नि आगोलनि जा खाम ओ खावां बा सेरजा सिफुं बेफोरखौ लानानैनो जोङो माने मोसायो आरो जोंनि नो खुगाजों जा खननाय मेथाइ गोदोनि जा मेथाइ बेफोरखौनो जोङो माने ओ रोजाबफा रोजाबफा जोङो बैसागु बोथोरखौ जोङो बयबो मोसानाय जायो बेबायदिनो ओ जों गामियाव गोबां ओ गोदोर जायनि जाउनाव गामिया गदोर जायो जेब्ला जों बेखौ सानसेयाव फोजोबनो हाया साननैयाव फोजोबनो हाया जों सानथामहालागै जों मोसानो गोनां जायो आरो बिनि बागै जोङो बयबो जोङो गामियाव नेमखान्थि हिसाबै दङ जे ब्ला बयबो ओ गथ'निफ्राय लानानै जोङो बोराय बुरैयालागै जों बयबो खौसेयै जों मोसायो मानो होनोब्ला ओ बयबो ओ जोङो एक्सट्रा एक्सट्रा गामियाव मोसानाय बा ओंखारनाय बेबायदि ओ ओ लानाय जायाखै बिनि थाखायनो माने बैसागोआव जों बयबो उन्दैनिफ्राय बोरायालागै जों खेबसेनो जमायैनो ओ गामियाव मोसानाय जायो मुसुरनाय जायो आरो नोंथां ओरैनो नों थांमोननिखैबो माबायदि ओ अ आय यै बा आखुयै मोसायो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा ओ जेरै गथ'फ्रा एक्सट्रा मोसानाय ओ ओं सेंग्रा सिख्लाफ्रा एक्सट्रा मोसानाय ओ बोराय बुरैफोरा एक्सट्रा मोसानाय बेबायदि आलदा आलदा मोसायो नामा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना
ओ औ नंगौ नोंथां ओ जोंना ओ एसे आलदा आल यैनो मोसायो जेरै ओ ओ बोराय बुरैफोरा ओ मोनसे ओ जयै मोसायो। आरो सेंग्रा सिख्लाफोराबो मोनसे ज' जाना मोसायो। आरो बै उन्दैफोराबो आरो बे मोनसे थर' जानानै
औ औ नंगौ ।
गामिया एसे ओ गिदिर हिसाबै ओ बे मोनथाम ग्रुप जालाङो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
नोंथार नोंथां नोंथांमोननि अ औ नोंथांमोननियाबो बिदिनो जायो नामा नोंथां?
औ जोंनियाथ बेबायदि जाया जोंनिया खेबसेनो मोसानाय जायो जमायैनो मोस सानाय जायो नोंथां। अ ओमफ्राय ओरैनो नोंसोर गामियाव ओरै नो मोसानायनि उनावहाय माबाफोर गामिफोराव फांसनफोर जायो नामा ना गामिफ्राव गामिनि खाथि खाथि जायो नामा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंनियाव बिदि फांसना जानाय जानाय नुवाखै जोङो बा जाखायाबो जोंनिथिं। खिन्थु जोंनिया बे ओ बैसागोनि गेजेरावनो मोनसे बाथौ फुजा ओ फोर्बो मोनसे जायो बे बाथौ फुजा फोर्बोआव मो ओ जोंनिया गाजा गोमजायैनो बेहाय जमायैनो जयैनो रंजानाय जायो। बेहाय बे रंजानाय नायाव ओ गासै उन्दै बा गेदेर गासैबो ओ मोसा जायो मुसुर जायो बा एउन ओ जोंनिया आ बा यदिसिना गेलेनाय ओ बिदि बादायलायनाय ओ होनाय जायो। आरो लोगोसेनो बेहायनो आरो जोंनिया उम बै ओ लामा गाथेनाय फो ओ फुजा ओ बेबो जाफादेर ओ जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
दि नेम दं नामा नोंथां?
औ नेमाथ जोंनियावबो दङ। जोंनियाव ओ बैसागो फासन फोरबोखौ गामियावनो जोङो खुंनाय जायो।ओ बेबायदिनो बैसागो फासन फोरबो खुङैनि सिगांनो गामियाव मोनसे खेला होनाय जायो। बेबायदिनो गासैखौबो लानानै ओ गथ' निफ्राय लानानै ओ बोराय बुरैयालागै जोङो खेला होनाय जायो। देन जाउनाव जेरै खारनाय बादायलायनाय बेबायदिनो हांसो हमनाय बादायलायनाय बेबायदिनो बारनाय गोजौ बारनाय गोलाव बारनाय गिलिर खुबैनाय जं खुबैनाय थोरसि खुबैनाय बेबायदिनो गोबां ओ ओ गेलेमुफोर आयदाफोर दं। बेखौ लानानैनो जोङो गामियाव होनाय जायो। ओमफ्राय उनावहाय जोङो बे गेलेनानै जाय जाय बिथांमोना ओ देरहासारनो हादों बिथांमोननो बे बैसागु फोरबो समावनो माने बे ओ जा देरहासारनाय बिथांमोननो प्राइजखौ बा बान्थाफोरखौ जोङो राननानै होनाय जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय ओरैनो ओ बैसागो फोरबोखौथ' जोङो ओ साननैै यै जोङो खुंनाय ए लायो। माने बोसोरफ्रोमबो साननैयै जोङो लानाय जायो ओमफ्राय बे साननैयावनो जोङो गासै दै नांगौमानि ओ सोरखौबा ओ हांख्रायनानै लेंहरगोन बा सोरखौबा बेबायदिनो लेंहरगोन बिनि सायावनो जोङो बैसागो फोरबोखौ माने एगार हरनाय जायो नोंथां। जा जोंनि गामियाव खुंनाय बैसागो फोरबोखौ ओरैनो ओ नों औ ओमफ्राय ओरैनो नोंथांनाव ओ मोनसे सोंहरबावनो नागिरदों? ओ बिदिनो बैसागो बोथोराव ओ नोंसोरखै जाय मोसानाय समाव बा मुसुरनाय समाव लंपेन्ट गाननाय बा माबा मोनसे ओ गाज्रि ड्रेस गाननानै मोसायो नामा नोंथां नोंसोरनिथिं?
ओ आं नुनायाव नोंथां ओ जोंनिजों बिदि लंपेन्ट गाननाय बा ओ बायदिस ना गाज्रि ड्रेस गाननायखौ गाननो मोना नोंथां जोंनिया ओ अ' दख'ना बा ओ बे फास्रा लानानै बा जोंना गामसा गाननानै सो मोसायो नोंथां। बिआर गामसा आर'नाइ लाना स थो मोसायो। औ नोंथां। नोंथांमोनथि ओ मा बायदि बे बे मोसानायनि ओ द्रेस गाननायनि मादाव नोंथां
औ औ ओ जोंनिखिबो बेबायदिथ' सोलिनाय जाया। जोंनियावबो जेरै जोंनि बर'आ गानखानाय जेरै दख'ना ओ हिनजावफोरनि थाखाय दख'ना ओ आर'नाइ ए फालि ओमफाय गस्ला जोङो बेबायदि गोजा ओं गोमो बेबायदिखौ जोङो गाननानै बैसागु बोथोरफ्राव जोंनिखि मोसानाय जायो। हिन्जावफोरा ला गाननानै बो बेबायदिनो हौवाफोराबो बायदिसिना गाबनि ओ गामसाफोर गाननानै आर'नाइफोर गाननानै ओ आर'नाइ गस्ला गाननानै बेबायदि बैसागोखौ माने मोसानाय जायो आरो। अ' होमबा नोंथां ओ दा होमबा बैसागोनि बागै ओ जोंथ' सावरायबायानो गोबां होमबा बेखिनियावनो बैसागोनि बागै सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां दोनजागोन दे नोंथां।
बा नोंथांनिसिम ओ रायलायनानै आं बिराद गोजोननाय मोनबाय। होमबा बेखिनियावनो ओ दोनथ'नाय जानोसै नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय ।
गोजोनथों गोजोन्थों नोंथां।